हेलौ नोंथां
औ नोंथां खानादोंना नोंथां?
खोनादों औ खोनादों नोंखां दा आं नोंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहोनानो जाहैबाय नोंजोंहाय आङो गेलेनायनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन आरो बर'नि माखासे गेलेनायनि सोमोन्दै दा नोंथाङा जागायजेग्रोनो ना आं जागायजेनग्रोनो
नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा नोंथां
आंनो जागायजेननोसै ना नोंथां दा बिब्दिब्ला बर'नि गेलेनाय होनोबाथ' जोंनि बर'नि गेलेनायाहाय गोबां रोखोमनि दङ जेरै बर'नि गेलेमुफोरा जेरै ओ बेबायदिनो जोंहा गोदोनि सम फोरावबो गेलेयो आरो माखासे दानि गेलेनाय आरो गोदोनि गेलेनायफोरखौ आं बुंनानै होनोसै सानो आरो नोंथां दा गोदोनि समफोरनि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गिबियावनो जोंहा बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय खै गेलेनाय खाबादि गेलेनाय गर गेलेनाय हाखर खिखर गेलेनाय थाखोमालायनाय गेलेनाय दैयाव थब्ल'लायनाय गेलेनाय बेबायदिनो अनेक रोखोमनि गेलेनाय दं आरोना दा गिबियावनो आङो बुंजेननो सान्दों जे जेरै जोङो हाखर खिखरखौ बोरै गेलेयो आरो गोदोनि समफोराव आबै आबौ आरो आजौ आजैमोननिफ्राय बियो सोलिबोबाय थानाय आरोना जोंबो माखासे सम समफोराव उन्दै समफोराव बेफोरखौ गेलेनो मोनदों आरो ना नाथायबा दानि सम फोरावहाय बेफोर गेलेनायखौ जों बारा नुनो मोनलि आरोना लासै थारैनो गोमालांनो हमगासिनो दं आरो नोंथाङा दा जों हाखर खिखुरखौ बोरै गेलेयो होननानै बुङोब्ला बेयावनो जोंहा हाखरखौहाय जोङो खुरनानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो औ
खुरनानै लानाय जायो खुरनानै लानायनि उनावहाय माखासे अन्थाइफोर लायो आरोना बे अन्थाइफोरजोंहाय बिदिनो बेयाव थरसे बेयाव थरसे बेयावर थरसे हरै हरै हरलायनानै हरलायबाय थायो आरो ना जेरावनो अन्थाइा जोबहैगोन बेनो माबा जागोन आरोना हाखर दाहाय बे आंनि जागोन आरो ना सि नानै लागोन बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदि गेलेयोमोन आरो आरो बिनिफ्राय जोंहा नैथियाव दङ जोंहा बिदिनो माबा खै गेलेनाय खै गेलेनाया जाहैबाय जेरै सासे बिमा बुरि थायो बिमा बुरिया जोङो मोनसे न' बानायग्रोयो आरो सिगां राउन्ड गल बे रउन्डआव मोननै मोनसे माने मोननैनाव बानायनाय जायो मोनसे जायगा बेयाव न' आरो बै गुबुन मोनसे जायगायाव न' आरोना एसे गोजान गोजान आरोना गोजान गोजानाव मोनन्दै गनो जायो बेनि उनावहाय बै सान्थ्रिफोरा जे फिसाफोरा खै होननानैहाय माने
औ नोंथां
बै दस्रा दस्रा माबानि टिमनि मानसिखौहाय दांनो होसो होसलांगोन आरो ना दांनो होसलांनानै बिसोरो खारगोन आरो ना जेब्ला दाइन मोनस लाव खारगोन मोनाब्ला बे न'आव थांफिनगोन आरोना बेयावहाय बिमायाहाय खारग'नो चान्स लायो आरोना जे बिमाया खारग'नानै बै गुबुन मोनसे न'सिम सहैबाय हबाथाय देरहा थाबाय आरोना खेलाया बिनि थाखाय बिसोरो ओरैबा ओरै खारदैनानै बिमाखौ जबाय थायो आरो ना बेबायदिनो जुमाय जि खारग'लांबाय देरहाबाय आरोना जि बिमाखौ बे खारनाय समावहाय जुदि सोरबा सासेया अप' नाइनटिमनिहाय दांनो मोनोब्लाथाय बिसोरो जेनलायबाय आरो ना बेबायदिनो खै गोलेनायनानै थांबाय आरो बिनिफ्राय जोङो माखासे गेलेनायबो दङमोन जेनेबा आसि होलायलायनानै आसिखौ बारलायलायनाय नङा‌ होमबा नोंथां बिनिफ्राय आरो लेन्थन दालाय होनलायनाय गेलेनाय दङमोन नोंथां आरो बिनिफ्राय जोंहा गर गेलेनाय गर गेलेनाय होनोब्ला जों ग बेहाय अन्थाइजों गेलेयो आरो जों अन्थाइखौ थरबासिम लायो नङा होमबा नों थां अन्थाइफोर थरबा लायो गिबियावनो जोंहा गरसे गरसे खनग्रोनाय अन्थाइखौ गरसे गरसे गोजौआव गारखो होनानै बेखौहाय हमफ्रामनानै हमथानायनि सिगांनो अन्थाइखौ खननानै मोननैजों हमथानांगौ आरो ना बिनिफ्राय बिनि उनावहाय गरनैखौ खननांगौ गरनै गरनै खेबनै बिनि उनावहाय गरसे खननानै गथाम गरथाम खननांगौ बिनि उनावहाय गरथाम खनखांनायनि उनावहाय जोंना हो साबफ्लायनाय जायो आरो ना साबफ्लायनायखौ गासिबो अन्थाइफोरखौ आसियावनो खेबसेन एरिवखौ मिथियावहाय साबफ्लायनांगौ आरो ना बिनिफ्राय जोङो नदि होननानै बुङो सोनाय बेयावबो जोङो अन्थाइ अन्थाइखौहाय आसिखौ फेदेरनानै जे मोनसे गल गल माबा मोनसे गल बानायनानै लायो आरो बेनि उनाव बे अन्थायखौ बे आसिजों सोनांगौ आरो ना होननानै नस्रिनानै सोंनांगौ बेवहाय सोंगोन जे सासे सानैजों गेलेनानैालाय गरग' बबेया होननानै सोंगोन आरोना बे जे जायगाखौ अन्थाइखौ बे अन्थाइखौहाय बे खिन्थादों बे खिन्थानायखौ जुदि बै माखासे अन्थाइफोरखौ सोग्रोजोबनानै बेखौ लास्टआव सोयो आरोना बेखौ स्रो स्रो सोग्रोयोबाथाय थैयो आरोना बे बेबायदिनो अनेक खेला गेलेबोदों आरोना बिनि उनावबो जोङो माखासे गोदोनि समफोरावहाय नारें जुम्ब्राखौ जोङो फुटबल खालाम गेलेयोमोन नङा होनोमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो
समावहाय जेब्लानाखि समाव गुबुन हादोरनिफ्राय जे गुबुन हादरनि मानसिफोरा सोनाबारिनि मानसिफोरा जोंनि ओनसोलफोरावहाय बेरायफैनायावहाय बे जोंनि जुमब्राजोंहाय बल जोनायखौ नुलांनानै बिसोरो फुटबल मरब बिसोरो सिनायथि होदों आरो ना सोदांनाय गोदो समफोराव गोदोनि आबै आबौ बिथांबमोना बुङो आरोना फुटबलखौ बर'फोरानो गिबि जोग्रोदों आरोना जेरै नारें जुम्ब्रानि जोनानै दं नारें जुम्ब्रानि जोन जोननानै आथिंफोरावनो गाब नांलायलायनानै मानसिफोरानो नारें जुमब्रा मोदोमलायोमोन आरो मा बैयै समावहाय आरो बिनिफ्राय आरो जोंहा गिला गेलेनायफोरखौ बेबो जों बारा नुनो मोनलि आरो जोंहा मोनसे फोरबो जायो नङा होमबा खुंग्रि बावखुंग्रियाव बेयावसो जोङो बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनसै दा गिला फिथाइखौबो जों नुनो मोनलिया बेफोराव जोङो दा थाङोब्ला नुनो मोनो आरोना जोंसो सोलोंनानै लानांगौ आरो ना सोलोंनानै लानो थाखाय जोंहा बेयावनो जोंहा मोनसे खेलाखौहाय जों नुहैखायो आरोना
औ नोंथां
बेफोरनो गोदोनि गेलेनायनि बादै दा नोंथाङा नोंथांनि मोन्दांथियाव नोंथाङा मा मा मिथियो गोदो बर'नि माखासे खेलानि बादै बा गेले माखासे माबाफोरखौहाय आंनो खोन्थानानै होनो हागोन नोंथां
औ नोंथां थारैनो जोंनि गेलेनाय होनना बुङोब्ला नङा होमबा बर'नि गेलेनाय होनना बुङोबा नोंथाङानो माखासे गेलेनाय नि मुंफोरखौ खोन्थालांखाबाय नङा होनबा नोंथां आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा माखासे इन्डिजिनियास होनना बुङो नङा होनबा नोंथां इन्डिजिनियास गेम नङा होमबा नोंथां बे गेम गेला खेलाफोरा जाहैबाय जेनेबा खमलायनाय बादायलायनाय नङाबा नोंथां खमलायनाय बादायलायनाय दाउला सौलायनाय बेफोरबायदि माखासे गेम दंबावो आरो न नङा होमबा नोंथां खमलायनाय बादलायनाया जाहैबाय जेरै नङ नोंथां जोङो नुनो मोनोखि बर'फोरनियाव माखासे खमलायनाय बादलायनाय नुनो मोनो जेरै जोङो बावखुंग्रि फोरबो बा फ खग्रि बावखुंग्रि फेस्टिभेलावहाय जों माखासे जोंनि बर'फोरनि खमलायनाय आदब खायदाफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बे खमलायनाय बादलायनायाव जेरै सानै मानसि थायो नङा होनोमा नोंथां सानैजों माने खम लायो आरो जेरै मोनसे रान्द होयो नङा होमबा नोंथां गलसिन मोनसे दाग थायो आरो बे दागनि गेजेरावहाय होमा सासे सासेखौ बोलायो आरो नोंथां नङा होनोमबा औ बोलायनानै मा खालामो बे दागखौ जायनो बोनानै बारहोनो हागोन नङा होमबा बे देरहायो आरो माने पइेन्ट मोनो आरो नङा होमबा नोंथां बिदिनो बे बोलाय बे बोलाय बे बोलाय बे बोलाय माने बिदिनो बोलायबाय थायो आरो नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय लास्टाव जायनि पइेन्टआ बांसिन नङा होमबा नोंथां बेयो माने देरहासार जायो आरो जेरै दाउला सालायनायाबो बेबादि नोंथां दाउला सौलायनाबो मोनसे सिमा थायो आरो गलनो मोनसे राउन्ड थायो नङा होमबा नोंथां बे गलावहायनो नङा होनबा नोंथां नङा होमबा नोंथां औ गासैखौबो थिखोनानै मोनसे थिखोनानै मा खालामो जेनेबा आखाइ मोनसेखौ ओरै थाफलियाव होनानै आरो आखाइ मोनसेखौ ओरै आथिं मोनसेयाव होनानै आथिं मोनसेजों जेनेबा दाउला सौलायनाय नङा होनोमबा नोंथां बिदिनो ग्रे गग्रे गुदुम गग्रे गु गुदुम होनायनाय बेफोरबायदि मोनसे खुगाजों होनायनानै माने दाउलााव सौनानै सलायो सासे सासे माने दाउला सौलायनायाव गोबां मानसि थायो आरो नोंथां बेयाव सासे सानैल' थाया साबा सयजन सातजन बेफोरबायदि गाहाम थायो आरो नङाोन दा सासे सासेखौ मानि बिदिनो सौलायबाय थायो आरो ओमफ्राय जा लास्टाव जेनेबा जायनि बे आखाय आथिङा आखाइयाव आथिङाव आखाइ हमनाय आरो आखाइ मोनसे थाफुलि दाफोनाव थानाय बेयो जेनेबा लासैनो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां सौजानायनि उनाव जुदि गोग्लैयो बेयो आउट जायो आरो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि गेमखौ इन्दिजिनियास खेलाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां आरो गोबां दंबावो जेरै नोंथां गिला गेलेनाय बेफोरबो जोंनि इन्डिजिनियास फोरनि गेलेनाय नङा होनोमबा जोंनि हारिनिनो गेलेनाय होनजायो जोंनि बर' हारिनिनो बेफोर गिला गेलेनायाबो जों बावखुंग्रि फेस्टिभेलावसो बेफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ आरो जोंनियाव मोनसे गेम दंबावो नोंथां जानाय बादायलायनायबो दं जोंहा नोंथां जानाय बाद जाल जेनेबा जानाय बादायलायनायाव जेनेबा
सोर बांसिन जानो हायो बेफोरबायदि मोनसे बादलायनाय दं नङा होमबा नोंथां आरो आरो मोनसेया जाहैबाय ओंख्रि संनाय बादायलायनाय नङा होमबा नोंथां जायनो गोथावसिन बां बांसिन गोथावसिनै समायनासिनै बेफोरबायदि संनानै होनो हायो नङा होमबा नोंथां गोथावसिन सङो बेफोरो माने देरहासार जानो हायो आरो प्राइज मोनो बेफोरबायदि माखासे गेलेनाय जोंनियाव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो जोंबो उन्दै समफोराव बिदिनो खै खाबादि बेफोरबायदि माखासे गेमफोरखौ जोंबो उन्दै समाव गेलेनो मोनदों थाखोमालायनाय गेलेनाय नङा मानो थां थाखोमा लायनाय गेलेनाय जेनेबा हाग्रा बारियाव सासेया सासेखौहाय जेनेबा थाखोमालायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बेफोरबायदि थाखोमालाय लायनानै नुबोयोबा जेनेबा जेनेबा थैलायलायनाय जेनेबा आउट जालायलायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव नङा होनबा नोंथां औ आरो गोबां दंबावो जोंहा जोंनि गेलेनायफोरा नाथाय खुगाजों बुंजोबनो हाया नङा होनोबा नोंथां
औ नोंथां औ
गोबां समनिबो आंखाल जोंहा जि मिनिटल' सम नङा होनोमबा नोंथां दा फैयै फैयै जोंहा समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां अब्ला आंबो नोंथांनि फारसे माखासे गोथौ गोथौ गेमफोरनि खेलाफोरनि फारसे मिथिनो मोनबाय नोंथां आङो नोंथांखौहाय बेफोरबायदि खेला फारसे मिथिनायनि थाखाय आं नोंथांखौ गोजोन्नाय होनो सानो आरो साबाय खर बावनो सानो नोंथां
नोंथांनिसिमबो आङो खेलानि बादैहाय माने मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां दा बिदिबो दोनथ'लायसिनो नोथां औ बिदि गोजोन्थों नोंथां